औ खुलुमबाय नों थां।
अ खुलुमबाय नोंथां
अ बेलासिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
ओम नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नों
औ अ नोंथाङा दा सानदै माबोरै दं
आं मोजाङैनो दं नोंथां
औ आंबो जोबोर मोजाङैनो दं ओ बिदिब्ला जोङो ओ बैसाग गुनि सायावहाय एसे सावरायनोसै नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो बैसागु होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ फालिखाबाय थानाय जोङो ओ बोसोरफ्रोमबो जों फालियो आरो बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौहाय ओ बिदिनो जोङो बैसागुआवहाय जोङो जा दमासि खाथिखालिहाय जोङो ओ मोसौनि बैसागु होननाय ओ बुंनाय बुंनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौनि बैसागु खालिहाय जोङो मोसौखौ थुखियो मोसौखौहाय जोङो ओ थुखिनायावहाय जोंनो ओ बेलेग बेलेग मुवा फोर नांगौ जायो बेनि मादावनो जाहैबाय पानिलाव फान्थाव हालदै दग्लि दग्लिपट बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। बेफोरनि जोङो माला बानायना मोननैबो जोङो मोसौखौ ओ गानहोनांगौ जों जोङो बिलाइजोंहाय जोङो बुयै बुयै थुखैनांगौ आरो जों मोखौ थुखैनायावहाय मोन से सल दङ आ‌गोलनिफ्रायनो बे सल'खौ ओ मोखौ मोसौ थुखिनायावहाय ओ रोजाबनाय बा थुखैनायाव खननाय ख ओ खोनानो मोनो। जे ओ लाव जा फान्थावजा बोसोरे बोसोरे देरलांबाय था बि। बिदिनो जोङो मोसौखौ ओ जाहाथे बोसोराव अ जेबो बेमार आजार जाया मोजाङैनो देरनानै थांनानै थायो मोजां जायो ओ मोसौआ ओ बेखौनो जोङो इसोरनि सायाव ओ आरज गाबनानै बे बोसोर जेराव खनसे थुखैनाय जायो आरो। बे खालि मोसौखौ स्रांनो खनसे हुगारस्रांना हर होनाय जायो ओ बेनि सा ओ बेनि हा बेनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा आरोबाव जे मोसौखौ जोङो बे खालि पागा गोदान ओ दिरुं गोदान जायखौ बुङो दिरुंखौ गोदान बायना लाना फैनानै जोङो मोसौनो गानहैयो आरो। बेखालिनो ओ बिदिनो जोङो मोसौ मोसौ थुखि खालिनो जोङो जेरै गोखै गोखा बेफोर मैगंखौबो जोङो जानांगौ आरो बिदिनो जों जा थाय ओ फोथायनाय दोङो जे मोनसे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हाथों होननानै जोंनि साननाय साननाय आरो बियो ओ जेरैहाय जोङो थालिर बिफां गोरलैखौ जायो आरो खान्थाल गोरलै बेखालिनो जों थाइजौ खौबो जायो थाइजौ गोरलैखौबो जायो ओ फुंखा दिंखिया बेफोरखौ जोङो बेखालि जायो आरो। जानो हाबाथाय जोंनि थाखायनो मोजां ओं देहानि थाखाय बेफोरखौ गोखै गोखा खौ जानो हाबा ओ बे खालिहाय जों बिदिनो जायो आरो थिग बिदिनो ओ एक थारिख खालिहाय जोङो मानसिनि बैसागु फालिनो मोनो आरो। मानसिनि बैसागुआव बहाय थिग बिदिनो जोङो गोदोआ उन्दैखौ अनो आरो उन्दैयाहाय गोदोरनि ओमफ्राय बोरमान लायो आरो आसशिरबाद लायो बिदिनो ओ गोदोर जों खुलुमो उन्दैखौ जों अनो बिदिनो जोङो बैसागु खालिहाय जोङो बिदिनो गाजा गोमजायै बैसागुखौ हे हेगार हरो आरो बिदिनो जोङो बैसागुनि दुइ तिनि सारि पास सय सात दिनसिम
औ औ
आरो बिदिनो जों बैसागु मोस सायो दुइ थारिख तिन थारिखनिफ्राय जोङो बैसागुखौ मोसायो आरो ओ गाससिबोथ' मोस जाखायो नङा होनोब्ला बिदिनो मोसानानै जों न'खर न'खर मोस जानो थाङो ओमफ्राय धल खाम जथा सिफुं हारम'नियाम बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो थाङो आरो बैसागुखौ जोंनि जा ट्रेडिस नेल द्रेस दखना फालि बेखौ गाननानै आरननाइ बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो थाङो जोंनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' बेयाव गथ'फोराबो जोङो ज' थांनानै मोसानानैहाय जोङो लास्टावहाय जों खाना जायो आरो लाव- लावखार ओंखाम जानाय बुङो बेखौबो बिदिनो जों जमा जमा बोथिसे मोखांनाय नालाय गासिबो गा अ मोजांहाय दानि जावगावहाय ओ नुनो मोन्दों। अ' अडिअ' मबाइलजों मोसानायाय ओमफाय रेकर्डिं
बेफोरखौ जोङो जोसो मोसानाङा औ औ बेफोरजों जोङो मोसानो नाङा। औ। औ गो हायोब्ला जोङो गोदोनि दिनखौ लाखिनांगौ जोंनि बर' हारिनि जा सिनायथि ओ धल, खाम, जथा बेफोरखौ जों बर' हारिखौ गो जौगाहोनो थाखाय जोङो बेफोर बेफोरखौ लाफानानैसो जों मोसानांगौ जों दानि जुगावहाय जों जेमान हायो एमान जोङो मबाइल जों मोसानायखौ म' ओ रेकर्डिं अदिअ' जों मोसानायखौ जों गारनांगौ। हायोबा बेफोरनि गोजानाव थानानै जोङो जा खुगाजों रोजाबनानै जों आखायजों ओ दामनानै थरखा, धल, खाम, सिफुं अ जथा हारम'नियाम बेफोरखौ खौ लानानै जों मोसायोब्ला बां बांसिन समायनासिन नुया आरो। अ' बिदिनो ओ नों थाङाबो ओ बेनि सायावनो ओ मायबा फोरमायनो दोङोबा फोरमाय जागोन दे नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
गोजान जायो। आरोना जेरै बोराय बुरै सेंग रंजायो रंजानायजों लोगोसे खेला होयो खारनाय काबादि जेरै दिरुं बोदलायनाय। ओरै थालिर दंफां गाखोनाय ओरै दा गासिबो मोसानाय बादायलायनाय गाैसैबो होयो आरोना नोंथां बिदिनो माने बैसाग सागुखौ रंजाहरो आरोना माने गासिबो बोराइ बुरै सें सिख
औ जोङो रंजा-बाजायै मोजाङैनो हेगार हरो। औ औ नंगौ दे नोंथां।
औ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनाद
खोनादों ना? औ औ दे फोरमाय जागोन दे नोंथां।
औ दा जेरै बै बैसागु होनोबाथ' जेरै गासैखौबो बैसो ओ बोसोर गोदाननि गासैखौबो हामलायहरो गोदान गोदान। नोंथां जेरै बोस बैसागु बोथोराव बिलाइफोरा जिखि बिदिनो नोंसिनि गोसोआबो उरां-फारां जायो आरोना नोंथां। बिदिनो गाननाय जोमनायफोरावबो जेरै दख'ना बिदन आर'नाइ गोजा ब्लाउस गोजा आर'नाइ गोथां ओरै लानानै मोसायो आर ना गासैबो बोराय बुरै
औ औ जोबोर समायना नुयो बिदि गानो जेब्ला जों बर' हारिखौ औ
औ बिदिनो जोङो बैसागुखौहाय औ औ औ बिदिनो जों बैसागुखौहाय रंजा बाजायै हेगार हरो औ
औ औ नंगौनोथां बिदिनो बैसागु दा जेरै नोंथाङा बुंदो नोंसोरनि जेनेबा ब फासनफोरखौ माबायदि खेदेहरो बेखौ बुंदो आरो नोंथां
औ जोंनिथिंहाय फासस'खौथ' औ औ खोनादों जोंनिथिंहाय फानस'खौथ' जोंनि गामियावहाय खुंनाय जाया थेवब्लाबो आङो जा आंनि थौलेम मेलेमजों हमदांनानै जा आङो नुदों बेखौ एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम अ बिदिब्ला फांसनखौहाय जोङो बैसागुखौ ओ बरायनो थाखायबो ओ खुंनाय जायो आरो जोङो बैसागुखौहाय लास्टाव बिदाय हरनो थाखायबो खुंनाय जायो आरो फै बैसागुखौ ओ खोनादों ना नोंथाङा? औ जों बिदिनो फांसनावहाय सोङो गोबां ओ मोसानाय रोजाबनाय ओ गेलेनाय खेला धुला बेफोरखौबो जों ओ नुनो मोनो बा जोङो बेफोराव जोङो ओम खेला दुलाफोरखौ गेलेनो मोनो ओ मोसानो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो ओ मो मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनो आरो जोङो ओ गोसोआव दावबायनो हानाय जोङो ओ गोजौआव थांनो हानाय मोनसे सुबिदा आरो बेफोरो मोसानाय रंजानायफोराबो
खोनादोंना नोंथाङा औ बिदिनो मोज मोजाङै जा प्राइज प्राइज थायो बेयावहाय जायहाय फार्स्ट मोजां साबसिन मोसानानै देखायनो हागोन बि जाय मोजां साबसिन गेलेनानै देखायनो हागोन बा रोजाबनानै देखायनो हागोन बेनोबा साबसिन प्राइज होनाय थायो बेनो बान्था होयो बान्था महरै माबा मोनसे बेनो अननाय अननाय अननायजों बावहरनाय जायो आरो बिदिनो रायजोआवहाय ओ
औ औ
बिदिनोसै औ बिदिनो जोङो बारहरो मोजाङैनो गाजायै गोमजायै बैसागुखौ रंजानानै मोजाङै बारहरो आरो खोनादों ना नोंथाङा? औ अ बैसागुआव थ' बिदि औ जोङो बिदिनो गामि गामि मोसानो थाङो। हाथाय बाजारावबो दानि जुगाव मो सानाय नुनो मोनो। आगोलनि सिगाङावहाय बिदिनो ओ बोराइ बुरैफोराहाय खोनानो मोन्दों। जे ओ गोबाव ब ओ बक सासे सा से थारिखनिफ्रायनो ओंखारलांनानै खानथाम खानब्रैसिम टाउन सहराव मोसाहैनानै हर थालायनानै ओंखाम जालायनानै बोराय बुरैफोरखौ जोङो मोसानो थांनायाव हर थालायनाय खोनानो मोनो आरो औ नोंथाङाबो बिदि खोनानो मोन्दोंना? औ जोङो बर' हारि नालाय जोङो बर' हारिफोरा आरो जौ सेरेब ज'खाय बेफोरो ओ एसेब्लाबो थाखायो बैस आवहाय जोङो बेफोरखौ ओम लानाय जायो बोराय बुरै ओ नि ओ माबायावहाय बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बेफोरखौबो बाहायो। ओ जा ओ मोजाङैनो देहाफोरखौ स्रां जाथों होननानै मोजां माबा मोजां रंजानो हाथों होननानै बेफोरखौ एसे एनै लानानै मो सायो आरो रंजायो। औ बिदिनो जोङो उम ओ जों बेखौ ओ जों उनावबो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जानानै थाथोंसै जोङो बिदिनो मोसाबाय थागोन जोङो धल, खाम, जथा, सिफुं जोंहाय जों बिदिनो मोसानानै जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगोन। ओ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जो बोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां। औ दे नोंथां दे औ औ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो नोंथां।
औ औ दे।